खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय। मा खालामबाय दं नोंथाङा?
दङो आमथिसुवानि ओरैनो जेबो खामानि गैयाना ओरैनो जिरायना दङो।
औ औ दाथ' आमथिसुवा बोथोर आमथिसुवा नांबाय दं जाबाय दं नङा होमबा?
उम।
आमथिसवाखो माबोरैहाय फालिखो नोंथाङा?
आमथिसुखोथ' ओरैनो खायसे खायसेयाथ' ओरैनो थाइजौ खान्थाल ओरै माबा माबि जायो। दा जोंनियाव थाइजौ खान्थालानो दा जोबजोबलांबाय। आ मथिसुवा मोनैनि सिगांनो।
औ नोंथाङा जायाखै ना मा थाइजौ खान्थाल?
थाइजौ खान्थालथ' खान्थाला दं थाइजौआ जोब्बाय।
औ औ औ। ओमफ्राय औ औ आटचा औ औ। ओमफ्राय नोंथां आमथिसुवा आमथि-आमथिसुवाया मा होनो मानि थाखाय मुंदांखालै?
आमथिसुवाखौ मानि थाखाय मुंदांखा होनोबाथ'
औ।
आं मि थिनाय हिसाबैबा
औ।
जोंहा ओ गुवाहाटि सोहोराव नोंथाङाथ' मिथिगौ ना कामायख्या होननाय मोनसे ओ मन्दिर दोङो। मिथिगोना नोंथाङा?
औ मिथिगौ।
औ बेवहाय जिहेथु ओ कामायखा जोंहा मा कामायख्या
औ।
मिथिनाय बायदिसो आरो गोरोन्थिबो जानो हागौ। नोंथां आं मिथिनाय बायदि होननोसै आरोना।
देलाय बुंलाय।
मा कामायखाया माने मासे जायो आरोना।
औ औ।
बि जायो‌। जायनि थाखाय सुवा होननानै सुवा जायो होननानै मिथ थि आरो ना।
औ
बे मासे जानायखोनो जोङो आमथि सुवा होननानै फालियो आरो ना।
नोंआबो जानो हागौ आं इखो मिथिगो आरो खो नोंगो ना नङा मिथिया नोंथां ओमफाय नोंथां नोंथांना आम नोंथां लोङाथ' माइ गाय ना गायखांबायानो नोंथांहा?
गायबाय दं माइखौ
अ दाथ' आमथिसुवानि माबा बन्द जादो
औ गायथ'वाखैनो औ
बिनि थाखायनो गाया जानांगोना। सुवा आरि जानायनि थाखाय।
औ मानसिफोराथ' बुङो आमथि सुवायाव मा होनो बुहुमानो सुवा नांजोबो होननानै। बुहुमा सुवा माने बेखायनो माइ गाया हालेवा हा जावा बिनि थाखायनो गाय गायथ'वाखै दासान्दि आमथिसुवा बायोब्लाथाय गायनोसै
औ ओमफाय नों नोंथांमोना मा मा माइ गायो ओरैनो?
जोंहाथ' ओरैनो मा होनो बंग बंधु माइ दङ बेखौ गायो ओमफ्राय मा माग गो मागोआव फिथा जानो थाखाय माइब्रा माइ एसे गायो। बे जोसा माइ एसे गायो।
औ नो मागो होननानै आं मोनसे बाथ्राया गोसोखांदों नोंथां।
औ औ
बेे मागो मागो आव नोंथांमोना मा मा खालामो ओरैनो मागोआव ओरैनो माबाफोर औ औ।
मा मागोआव भेलागुर सावो
औ
मा तारिक आव सावमोन आं मोजां एक्जेकलि गोसोआव फैया दै मागोनि से थारिखआव सावोमोन नामाथाय ना मासोमोनथाय आंबो मोजांयै गोसोआव गैला।
अह अ।
बेलागुर सावोमोन मागोआव ओमफ्राय इदिनो फिथा सौराइ जायो आरो ना मागोआव न'खर न'खर हाबनानैबो जायो न'आवबो सावो फिथा सौराय। बिदिनो फालियो मागोआव
औ औ।
नोंसोरनिथिं मा बादि फालियो?
जोंनिखौथ' ओ मागोआ जोंना भुभ दाननि जोबथा जोबथि साननिफ्राय जायो आरो ना
औ औ।
फु दाननि जोबनाय दिनानो
औ
ओ जोङो भेलागुर सावो
औ
बिदिनो फुदाननि सानसे सिगां अ साननै साननै सिगां
औ।
फिथा दैयो आरोना। बिनि उनाव ओ बिनि नेक्स्ट दिना जोङो भेलागुर सावो। औ बिनि से ओ माग दाननि से दान सेेर कालार खालि जोङो बिदिनो गेदेरा उन्दैखौ मान होयो। बिदि बिदि आरो ओ बिदिनो फिथा सौराइ जायो।
अ औ औ। बिनिफ्राय
नोंथां
औ औ
बुंदोंमोन मा होनो कामाख्या कामाख्यानि बाथ्रा
औ
कामाख्या याव मेला जायो होनना खोनायो मा समाव मेला जायो कामाख्या याव कामाख्या मन्दिराव ओरै खैदिन बेसे दिनाहा लागै जायो
मा थारिखै जायो बेखौथ' ए माबा मिथिया माने दानलानानै दाननानै बेलेग बेलेग कालार खालि जायो आरो ना बे बे खामायखा माबाया ओ सानब्रैनि सानब्रै जायो आरो
औ ब्रै जायोना मेलाया
उ सानब्रै जायो
मा माबोरै सानब्रैल' जायो गोबाव गोबाव फालिया नामा मेलाखौ
आं मिथिनाय बायदिब्ला जानो हागौ जोंना जिथु जोंना हिनजाव माहारिनो जिथु मासलि जायोना बियो सानब्रैनि उनावसो माने हामो आरोना बिनि थाखायनो बेनि थाखायनो सानब्रैल' फालिनाय जायो आरो ना आंनि मिथिनाय बायदिब्ला आरोना
औ औ औ ओमफ्राय ओरैनो मा होनो कामाख्या मन्दिराव जानाय मेलाखौ मा मेला होनना मिथियो
बे मेलाखौ जोङो अम्बबासि मेला होननानै मिथियो आरोना
औ औ औ
जोंनि जोंनि बर'आव आरो जोङो आमथिसुवा होननानै होनो
औ
नाथाय ओ जोंनि जिथु केलेन्डार जोंनि मा होन बेफोराव जोङो अम्बुबासि मेला होननानै
औ औ उम थाङाखै नोंथां, बेरायनो मेलायाव?
थांनाया ओ थांनाय बोसोराव थांदोंमोन। नाथाय एबारबो नायनोसै थांनो हागोन ना हाया।
औ औ
थांनानैलाय मोजाङै नाङो मानसि दुमसि गासै गासैबो ज' ज' फैयो
औ बिदिनो ओजो ओ ओरैनो मेलायाव बेवहाय माबायदि मानसिफोर जायो नामाहाय माहोनो मानसिफोर जायो
औ गोजान गोजान निफ्राय ओ जोंनि आसामनिल' नङा भारतबर्सनिल' नङा गोबां गोबां जायगानिफ्रायबो मानसिफोर फैयो आरोना बेवहाय
गुबुन हादरनिफ्रा बा गुबुन हादरनिफ्रायबो फैयो आरो ना? आतचा
मानो होनबा बे माबाया ओ मन्दिरा जोंनि आसामनिनो मोनसे मुंदांखा मन्दिर नालाय।
औ
औ बेवहाय गोबां गोबां जायगानि फैयो आरो गोबां गोबां हादरनि
औ
नोंथांङा थांफेराखै नामा?
आं थांदोंमोन सिगाङावहाय उन्दै होनबाना बाना गेदेरबो जाया होनबा आङो उन्दैमोन बि थायम थांनाय माने इमान इदिहाय बारा मोजाङै गोसोआव गैया, जायखिजाया थांदोंमोन आरो ना आङो बेराय होयदोंमोन बा बा जों थांफादोंमोन आङो
औ औ
जोबोर खस्थ' मोनदोंलै थांनानै। मानसि होंगो द औ हाजोबो गोबां गाखोनांगौ मानसिबो होंगो दोंगो दस मोजाङै गसंनाबो थानो हाया जनाबो थानो हाया
औ
बिदिनोसै
आ नोंथाङा अमासि मेला थांनायाव नोंथाङा मा मा नुदोंमोनो गोसोआव दं नामा
आं नुनायावहाय बारा बिदि गोसोआव गैया गैनायालाय ओरैनो मोननैसो गोसोआव दङ बेयावहाय म मा होनो जे जेब्ला दा अम्बाबासि मेलायाव सोलि जाबाय दं नालाय बेवहाय गोबां सादु सयनासिफोर थाफैयो गोबां बिदिनो गोबां गोबां बेलेग गुबुन गुबुन माबानिफ्राय फैयो आरोना सयनासि सााथ सय साद' सयनासिफ्राबो आयख मायखानि बोर लानो
औ औ ओमफ्राय नोंथां बेवहाय आं मोनसे खिथा आरोना नोंथांना सोंनि बेवहाय जे जेब्ला मेला जोबथि मेलायाव मैसो जोंना बोलि होनाय जायो बे नंगौना नङा
बेखौ बोलि होयो होनना खोनादों आंबो खोनानाया आं निजिनि न जों नुनो मोनाखै आरो ना माबायदिया होयो बा होयो ना होआ जायखिजाया आं खोनादोंल'
औ औ
नोंथाङा नुबाय नामा
आंथ' ओरैनो नुनाय जायाखै ओंखायनो आं नोंथांनाव सोंदों आरो ना नोंमारगौ ना नोंमारा होननानै मानो होनबा जोङो बे अम्बुबासिन मला जोब जोबनायाव थांनाय जाया आरो ना बेनि सिगांनो थांनाय जायो आरो बेनि थाखाय बे बोलि होनाय खौ नुआ ना
औ औ औ औ औ आंबो खोनादोंसो नुफेराखै नुनाया
ओमफ्राय नोंथां बेवहायथ खोनायो खायसे खायसे मानसिफोरा माथो सिखाव जायो नोंगौना नंङा नोंथा
सिखाव औ जायो जानायालाय आंबो खोनादों खोनानाया माने बेवहाय गोबां मानसि मानसि गोबां गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयो नालाय मानसिफोरा जोबोद होंगो दोंगो जायो बेयावहाय माने नुवा नुस्लाब ओरै पकेटनिफ्राय खन हरला बायना लानो थांङो आरोना फैसाफोरखो मानि बेग पार्फोरफोरखौ आरो सादु सादु सयनासिफोराबो मा होनो ओरैनो लामाफोरफोरखौ हावटेला बायनो फरथा फोननानै
उम उम
बुहुद रां गामायो आरोना बेयावहाय बिदिनो गोबां माबा माबि गोमालाबायो सेन्देलफोरबो गोमालाबायो सम सम
उम उम
सेन्देल साया गोजौआ लागै सेन्देल गानलांनो होआ नालाय सेन्देल जुथा बिदिनो सोरबा सोरबा लामा फोसावनो दोनलाङो बि बिदिनो गोमालाबायोबो
औ औ दे होमबा नोंथां गोबां बाथ्रा राय्लायबाय जों
औ औ दे नोंथां दे
औ औ दे